औ नोंथां।
औ थार नोंथां।
औ।
औ गोजोनबिलि नोंथां।
औ।
गोजोन मोनाबिलि ओ नोंथां आं फरायनायनि जाहोना बेनो नोंथांजों आं मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो सानदों नोंथां। सम होनो हागोनना?
औ हागोन।
आं नोंथांजों नैबे बर'फोरनि दोरोङारि खेला गेलेनाय ओ बेनि सोमोन्दै आङो सावरायनो सानदोंमोन।
औ।
ओ बिदिब्ला आं बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंग्रोनोसै नामा नोंथां?
औ दे बुंदो नोंथां।
औ दा जागायनोसै ना होमबा दा बर'फोरनि दोरोङारि खेला बा गेलेनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गोबांथार मोननो हायो जेरैहाय फारियै जोङो खेला बाथा हाव गुदु बेनिफ्राय ओ बिनिस बेनिफ्राय ओ सौलायनाय जायखौ जोङो बक्सिं होननानै बुङो नंङा होमबा बुलायनाय बेनिफ्राय ओ दैयाव थाखोमालायनाय गेलेनाय
औ
बेनिफ्राय जायखौ जोङो मा होननानै बुङो बेखौ थाखुमोनाय बेबो बोरैयाव थाखुमालायनाय गेलेनाय होननानै बुङो जायखौ इंलिसाव हाइड ए सेक होननानै बुङो नङा होमबा दा बेबायदि माखासे जोंनाव बर'फोरनियाव दोरोङारि गेलेनाय थायो आरो बेहाय माखासे नेमखान्थिफोरबो दङ जोङो इदि दोरोङारि गेलेनाय दा बे जेरैहाय आं बेनि सोमोन्दैनो मोनसे बुंनो सान्दों ओ खिखर गेलेनाय नङा होमबा नोंथां दा बे खिखर गेलेनायाव खायसे नेमखान्थिफोर दङ आ गिबियाव जोङो खिखर खेलाखौ ओ जों मोनसे थि जायगा सायख'ना लानाय जायो बे जाबाय जेरैहाय दंफां साया एबा ओ औवा साया नङा होमबा नोंथां दा बेफोरबायदियाव जोङो ओ जायगाखौ सायख'नानै थि लानाय जायो आरो बेनिफ्राय बे हायावनो जोङो मा खालामनाय जायो हाखरखौ खुरनाय जायो आरो होम
औ
दा बे खि खर खर माने जों हाखरखौ बुंनो हागोन खि माने दिहुननाय ना खिगारहननाय जायखौ जों दिहुननाय होननानै बुङो दा बेनिफ्राय जोङो हयथ' खिखरा जादों जानांगौ आरो होमबा आंनि बायदिब्ला दा बेयो मोनसे खेला दा बे खिखर खेलाखौ जोङो ओ जोंनि जेसेबां जों बेसेबां गेलेगोन खैथा जों जावगोन नामबा दा बै हिसाबै जोङो बे खिखर खेलाखौ जोङो बा खिखरखौ बा हाखरखौ जोङो जावनाय जायो बेनिफ्राय बेहाय जोङो मालाबा अन्थाइ लायो हो मालाबा जोङो बे मिस्थां फिथाइ थायनाय समावहाय जोङो मिसथां फिथाइफोरखौ लायो दा जोंनि सुबिदा बायदियै जों बेखौ लानाय जायो आरो दा बेहाय जोङो ओ बैखिजा सासे बैखिजा सासे थागोन सानो थायो बैफ्राय बेहाय थिख' हाखराव मा होनाय जायो बैफोर अन्थाइ एबा जायफोर जों मुवा बेसाद लादोंमोन नङा होमबा बेखौ मोनसे हिसाफ खालामनानै होनाय जायो आरो जेरैहाय हमना लाबाय मोनबाबा मोनबा मोनबा मोनबा बा मोनब्रै बा मोनब्रै मोनब्रै बेबायदि सिस्टेमै बेनिफ्राय मोनसे जोङो नानै दो नङा होमबा नोंथां बेबायदि औ औ आमफ्राय जों मा खालामो राननाय जायो नङा होनबा नोंथां बेखौ अन्थाइखौ जोङो मोनसे मोनसे दिहुन नाय जायो आरो जेरावहाय जोबहैगोन बेनिफ्राय आरो जों मा खालामबावनाय जायो राननाय जायो आरो दा बेबायदियै जोङो बे खिखर खेलाखौ गेलेनाय जायो आरो बे जोंनि मोनसे दोरोङारि गेलेनाय जेरावहाय गोदो गोदायनिफ्राय उन्दै उन्दै गथ'फोरा नङा होनबा नोंथां? जेरै गेलेनाय समाव सानजौफु समाव बा बेलासि समाव असायाव बेखौ जों गेलेबोदों बेबायदिनो जों मोननो हाबावो जेरैहाय ओ हाव गुदिनि खोथा आं बुंदों नङा होमबा? ओ जोङो बेखौ दंफां साया एबा बा ओ बा हौवा सायाब गेलेनाय जाया जोङो बेखौ लांदां फोथाराव गेलेनाय जायो नङा होनबा नोंथां बे जोंनि मोनसे दोरोङारि गेलेनाय। जेरावहाय जोङो हाव होननानै जोङो मोन से थि जायगाखौ जोङो बारनांगौ नङा होमबा
औ
आरो जुदि बे बा बे हाव होननानै थांनायावनो जुदि हांगारोब्ला एबा दांजायोब्ला मा जानो हागौ बेयो फैनो हागौ आरो नङा होमबा नोंथां दा बेबायदि आरो बेनि अनगायैबो आरो गोबां दंबावो दायो आङो जोंनि दोरोङारि खेला गेलेनायनि सोमोन्दै बे मोननाय सोमोन्दैखौ माने सोमोन्दै आङो फोरमायबाय दा आङो नोंथांनिफ्राय एसे मोनथिनो लुबैदों। माने आथिखालाव दोरोङारि खेलाफोरखौ जोङो गेलेनायखौ नुगोना नुलिया बा दोङोब्ला गेलेयोब्ला जों बेफोरखौ माबायदि गेलेयो? आं बेनि सोमोन्दै एसे माने मोनथिनो लुबैदों नोंथांनिफ्राय मानोना ओ आथिखालाव ओमफ्राय जोंनिखि गैलानो होनजायो आरो जेनेबा मानोना दानि जुगाव जोङो टेक्न'लजिया दावगाबाय नङा होनबा बयनिबो न'खराव मबाइल दंसै होबा नोंथां बे म मबाइल नायनानै थाबाय दानि गथ'फोरा दा जोंनिखै आरो बेखायनिफ्राय जोंनिखे मा नुलिया दायो बेबायदि खिखर खेलायानो जा बा माबा माबि खेलायानो जा बेफोरखौ जोङो दानिया खम नुसै आरो नुनो थांलियाखौनो होननानै बुंजासै दा नोंथांमोनथिं बेबायदि गेलेनाया दङ नामा ना
दा जोंथिंबो बेबायदि गेलेनाया गोबां खम जालांबाय।
औ औ
दा आङो मोनसे बिदिन्थि होनो सानदों दा जोंहा गिला गेलेनाय जोंहा बे दा गिलाखौ गेलेनो जे जोंहा मोनसे गिला बिफांनिफ्राय जोङो बे गिला फिथाइखौ मोननाय जायो।
औ औ
नाथाय दा बे बिफांफोराबो बे बिफांफोरखौबो जोङो नुनो थाङा आरो
औ खायसे गेला बिफां जेबा बेगरनिफ्राय बेखौ गेलेनाय जायो नङा होमबा?
औ औ दा बेफोर बिफां औ दा बेफोर बिफांफोरखौबो जोङो जे हाजो एबा अबावबा मोनसे जायगाफोरावल' खम नुनो मोनसै आरो।
औ औ औ बेनो थार
औ
दा बेखायनो जों ओम। औ नोंगौ नोंथां औ।
दा जोंहा जे दानि जुगावथ' नोंथाङा बुंलांनाय जे गोदोनि जे खेला गेलेमु बेफोरखौ गोबां खम नुनो मोनो आरो।
औ औ औ।
दा बिनि सोलायै जोङो जोंहा नोंथाङा बुंलांखादों जे टेक्न'लजि बे आवगायबाय। बेनिखायनो जोंहा दा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो जोंहा बेफोर खेला खौ गेलेनायनि सोलाय भिडिअ' गेम मबेइलाव बेफोरखौसो जोंहा गेलेनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
दा बिदिनो जोंहा औ गोदोहाय जे जोंहा फुटबल एबा जोलुर बेखौबो गेलेयोमोन।
औ औ।
गोदोहायथ' बेबायदि बल बेफोरखौ मोननो थाङामोन ना। बेनि थाखायनो जोंहा नारें जुमब्रानि फिथाइ बेफोरजोंसो बे फोरजोंनो गेलेयोमोन आरो गोदो सुबुंफोरा। नाथाय दा बेफोर खौबो जोंहा गेलेनायखौ नुनो मोनला आरो।
नुनो मोनला औ। ओ बिदिब्ला जों बेनिफ्राय मोनथिनो हायो गोबांथार खेलाफोरा दोरोङारि गेलेनाय फोरा लासै लासै जोंनिफ्राय गोमालांनो हमदों। नंङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
औ टेक्न'ल'जिया जौगानाय लोगो लोगो बा टेक्न'लजिया बयनिबो आखाइ आखाइ फैनाय लोगो बे मबेइलाबो मोनसे टेक्न'लजि नङा होनबा नोंथां? दायो जोङो बेफोरावसो बांसिनै बेस्थ' थानायखौ नुनो मोनो आरोना नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बै ओ मोनसे खोथाखौ आं नोंथांनिफ्राय सोंनो नागिरदों जे जोङो ओ पिनिस बेबो जोंनि मोनसे दोरोङारि गेलेनाय बा
औ।
दा नोंथाङा बेखौ गेलेनो मोनदों आंबो गेलेनो मोनदों। दा बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो माने मोनथिनो लुबैदों नोंथांनिफ्राय।
औ।
पिनिसनि सोमोन्दै।
दा औ। दा बेखौ जोङो जे माबोरै गेलेयो होनना बुङोब्ला जोंहा जे बल बल बानायग्रोननाय जायोमोन। आरो बे बलखौ जोङो जे प्लास्टिक बे फोरखौ जोङो जमा खालामना एबा मोनसे दिरुंजों खाथाबना बल खालामना लायोमोन आरो।
औ औ औ।
औ बिदिनो ओमफाय जोंहा अन्थाइ अन्थाइखौ जोङो जाबनानै मोनसे जायगानिफ्राय खुबैख्लायोमोन आरो। जोंहा बेयावबो मोननै हानजा खामना लानायनाय जायोमोन।
औ औ।
मोनसे हानजाया जे जाय हानजाया बलजों बै अन्थाइखौ खुहैख्लायगोन बै हान्जाया बै अन्थाइखौ जाबजोब नो हाबा देरहायोमोन आरो
औ अ
आरो मोनसे हानजाया बे बलखौ लानानै बै मानसिफोरखौ खुबैयोमोन आरो आरो बे बलजों नांजाबाथाय बे गेमनिफ्राय आउट जायोमोन आरो एबा थैनाय लायोमोन।
थैनायलाय औ औ
उ बिदिनो जोंहा बे अन्थाइखौ साबजोबनानै जे फिनिस बेबायदि बुंनो हायोब्ला फ्राय जोंहा बै हान्जाया खेलाखौ देरहायोमोन आरो
अ बे मोनसे फेनिस गेलेनायनि मोनसे नेमखान्थि नङा होनबा नोंथां ओ जोबोद साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम जि आयदा बेनि सायाव सावरायबाय नोंथाङा बाहागो थाखाय ओ रोजा रोजा साबायखर थाबाय मानोना जोंहा समानो जाना फैबाय नङा होमबाथ नोंथां दा आं बे लाखिथ'नो सानबाय गोजोनथों
अ औ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ
अ